हेलौ नोंथां खोनादोंना हेलौ
खोनादों ना नोंथां?
औ खानादों आं नोंथाङा खोनादों?
औ खोनादों औ नोंथां
औ आदसा जों मा थ'पिकनि आयदायाव ओ औ आयदानि सायाव माबे टपिकखौ रायज्लायनो नोंथाङा सानदों?
आबादनि बिथिङाव सावरायनो हागोन नोंथां।
माबानि बिथिङाव
औ
जायो जायो जायो दे नोंथाङा सुंद'यै फोरमायलाय एसे।
औ जोङो आबाद होननानै बुङोब्ला जों बर'फोरा ओ माइ आबादखौनो बांसिन जोङो मावनायखौ जों नुयो आथिखालाव। ओ दैज्लां बोथोराव जों बर'फोरा माइ आबादखौ बांसिन मावनायखौ जोङो थिखालाव नुयो आरो नोंथां। बिदिनो बर'फ्रा जों बोथोराव मोन-मोननै बोथोराव जों आबादखौ मावो आरो दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोराव। गोबां आबादखौनो जों बर'फोरा गावनो मावनानै जायो। बिदिनो दैज्लां बोथोराव जों बर'फोरा माइ आबादखौ गाहाय जा ग्रा आदार हिसाबै मावनाय जायो आरो नोंथां।
औ औ
औ माइ आबादखौ बोरै गायो होननानै बुंङोब्ला नोंथां ओ गिबियावनो जोङो माइखौ जों माइलिखौ जों फोनानै लाग्रोनांगौ आरो जोङो
औ
माइलिखौ जोङो सोमखांनायनि उनाव जोङो ओ थामजि आरो थामजिबा दिननि उनाव जों खोथियाखौ फैयो फैयो माने हुफिनो बेनिफ्राय जोङो बेखौ गायनाय जायो आरो नोंथां आथिखालावथ' जोङो हाल माने नांगोलजों हाल एवनानै गायलाय जेला आथिखालाव जोङो ट्रेक्टरजोंसो बांसिन ओ एवनानै गायनायखौ जों नुयो आरो नोंथां ओ जोंनि ओन सोलावहाय गोबां माइखौ बिदिनो गायो जोङो आइजं बाहादुर रनजित बिदिनो जोसा माइफोर आरो जायखौ जोङो गोसोम माइ ब्लेक राइस होननानै बुङो बेफोरखौबो जोंनि ओनसोलाव गोबां गायो आरो नोंथां आरो आथि खालाव जोंनि ओनसोलावहाय माइखौ आस्रा माइखौ बांसिन फोनाय जायो नोंथां। मानोना जोंनि ओनसोलावहाय एसे गायनाय फुनाय मानसिफोरा जानायनि थाखाय खोथिया फुग्रा आरो गाय माइ गायग्रा मानसिखौ नागिरना मोनो एसे उसुबिदा जायो माने जोंनि ओनसोलावहाय। बिनि थाखाय जोंनि ओनसोलावहाय बांसिनानो आस्रा माइखौ फोनाय जायो आरो नोंथां। खोनादोंना नोंथांङा औ आस्रा माइखौ फैयोब्ला जोङो माने डाइरेक्ट बेयाव खोथियाबो फुनो नांला आरो बेयाव जोङो डाइरेक्ट गायखानाय जेरखम बाय जाखायो आरो। आरो जोंङो बिगासे हायाव खमैबो ओ थाम किल'निफ्राय थाम दशमिक बा किल' जोंनो बिगासे हायाव माइखौ नांगौ। बेखौनो माइजोंनो जोंङो बिगासेखौ जोंङो कभार खालामनो हायो आरो अब्ला जोंनि ओनसोलावहाय दायो बिदिनो मावबाय दं नोंथां। आरो आं मिथिनो लुबैयो नोंथांमोननि साइडआवहाय आथिखालाव माइ आबादखौ बोरैहाय मावो नोंथां। औ खोनादोंना नोंथां
अ नोंथां बुंलाबाय थिगैनो थारै आरो जथ'बा औ खोनादों नोंथाङा खोनाखै नामा माने नोंथांङा जाखिनिफ्रा बुंदों बेयो थानायनि नंगौ आरो नोंथांङा गोबां खोथा खोनानो मोनबाय मिथियै बाथ्राखौ मिथिबाय जाहाथे सुंद'योबाबो न' दा जोंनिया जोंनि ओनसोलाव माइ आबादखौ ओरैबायदि खालामनाय जायो जे नोंथां बुंनाय बायदिनो जेरै ओ जोंङो गिबियावनो माइलिखौ खालामनांगोन न' माइलिखौ बस्थायाव खानानै जिथुबा दैयाव थामजि थामजिबा साननि उनाव माने बियो माइलिया माने रो हरो नङा होमब्ला बिदि रोदा जुबा एसे एसे जायो ओमफ्राय बेखौ लाबोनानै माने लखननानै थास'लाइ एबा थाल बिलाइ बेखौ माने खोबसिननानै दोनो नंङा होमब्ला
औ
बेखौ खोबसिननानै दोननानै माने बियो थामजि थामजिबा बा ब्रैजि साननि गेजेराव माने बियो माइलि जाहैयो माने माइलि माने माइलिनि ओंथिया जाबाय मोनसे रोदा गोनां माइ बेगर जाहैब्ला बेखौ जों मा खालामो दुबुलियावायबाय हालवनानै माने गे सिफ्रि खालामजोब्बाय बा हाग्राफोरखौ सेवहोबाय सेवहोनायनि उनाव बिदिनो खेबनै बा खेबथाम बिदि हालेवो हाग्रनानै हाखौ मोनहोयोखौ मोनहोयो मोनहोयो खोमोननायनि उन उनाव
औ।
दै
औ।
जों लाबोयो मोजांङै गेब्ले
औ।
जे
जायगा यावहाय हालेवखांनानै बेवहाय माने माइलिखौ सारनाय जायो नंङा मै होनां
औ।
माइलिखौ सारखांनानै सारोब्ला बेवहाय
औ।
बेखौ माने गायनाय जायो।
औ।
गायनाय जायोब्ला
ओरैबायदि माने सोरबा बिगोमाफोरा मालिकफोरा माने रुवाथि लायो। दाहोबासो नङा होमब्ला? आ हाजिरा लाबायनानै आरो न'नि बिगोमा बिगोमाजोफ्राबो खालामनाय जायो नङा होमब्ला?